हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना औ औ खोनादों दा दानिया जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ औ जागोन नोंथां औ औ
आङो गिबियावनो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि मुंफोरखौ बुंनानै लाग्रोनि बिनि उनाव नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुंबानो जाबाय गिबियावनो जाबाय जोंना अनला अनला आरो दाउ
औ औ नोंथां औ
ओ नार जि अमा
औ औ नोंथां
लाहा बे मोनब्रैनि गेजेराव नोंथाङा जिखुनु मोनसेनि संनायनि सोमोन्दै बुंदे
औ औ जागोन नोंथां जोबोद मोजां ओ जोंहा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होम्बा बिसोरनो गुबै नङा होमबा नोंथां नों बुंनायानो दा जोंहा बिनि गेजेराव अनला दाउ बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोथाव ओंख्रि नङा होनबा नोंथां दा जोंहा अनला दाउ होननानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ जेनेबा सोमनानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिनि उनावहाय बेखौहाय देग्लिनानै देग्लिनानैहाय जेनेबा बेखौहाय जेनेबा जों अनला संनाया नियम थायो नोंथां जेनेबा बेखौहाय दैयाव फार्स्ट गिबियावनो दैयाव गलायनानै लाग्रोनानै उनाव होसननोबो हायो नोंथां आरो बिनि उनावहाय जेब्ला जों दाउ होगोन बा दाउखौ मोजाङै एवनानै लागोरनानै बिनियाव अन गुन्दैखौ हरनानै बेखौहाय एरग्लिबाय थानांगोन आरोना नों थां माने बियो गलि जासिम माने जेब्ला खौ ओरैनो दोनगोन एरालासिनो अब्ला बियो गथा खायोना बेबायदिसो जानानै थागोन आरो बिनि गेजेराव जोङो मा होनांगौ बेयाव खारैबो होनांगौ नोंथां। खारै होब्लासो जोंना अनला ओंख्रि जायो नङा होन होमबा नोंथां। बेबायदिनो आरो जानो जोंनि थाखाय जोबोद गो थाव नोंथां। ओ गुबैयैनो जोङो दोरोङारि ओंख्रियाव अनला दाउ बुंजायो ओमफायो बे अनलाखौ जोङो गोबां जेनेबा जोङो जेरै ओ गाम्बारि, सेवालि बिबार, बासिगि बिबार बेफोरजोंबो जानो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ ओ जायगा लायै जायगा बे फोराव मैगं थाइगंबो होदेरनाय जायो बे जों लोगोसेनो जोंङो गोखा मैगंफोरखौबो होनायखौ नुयो ओ नोंथाङा बा सिखिरि बिबार होनाय बो मिथिगौ खोमा ना?
औ नंगौ नोंथां मि
औ बेबासिखि बिबारखौबो बे अनला ओंखि ख्रियाव होनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो। ओ आं आंथ' सोंनो रोङा जाहैबाय। औ नोंथांनिफ्राय अनला ओं ओंख्रि बानायनायनि सोमोन्दै ओ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो। ओ दा बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बे बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरा ओ जि आइ टेक मोननायखौबो नों था खोनाबाय जानांगौ। औ दा बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गानो गोनां आरो दा जोङो बर'नि ओंख्रिफोर खौ बे जि आइ टेक मोननायनि उनाव जोङो इयुन समनि थाखाय जोङो जोंनि बर'नि होननानै जोङो मुं लाखिनो हागोन आरो बे
औ औ नोंगौ नोंथां औ।
नुजानो हायो आरो आरो बेजों लोगो सेनो ओ नाफाम। नाफामखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ।
औ गुबैयै नाफम नोंथां औ।
नाफामा दा जोंनिया आ जोबोद मुंदांखा आरो दा आङो नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै नों थांनो फोरमायनो सानदों आरो
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
फाम बानायनायनि सिगां गिबियावनो जोङो माइरं नांग्रोगोन। ओ सरि। ओ गिबियावनो जोङो। ना नांग्रोगोन ना गोरान। ना गोरानखौ जोङो फो फोराननाय नांगोन आरो बिनि उनाव जोङो देनो थाखाय बेयाव थास' बा ओ सिजौनि बिलाइखौबो लानो हायो जोङो। दा जों गिबियावनो थास'खौ लानोसै थास स'खौ जोङो मोजाङै सायनानै लागोरनानै सुनानै एसे फोरानद्र'बो आरो बिनि उनाव जोङो थास' ओ उवाल आरो गायहेनायाव देनानै फोमोननानै लायो। बेनि उनाव जोङो नाखौ बेयावनो होदेरनानै जों आरो देबावो। बेनि उनाव जोबोब्ला बे खौ औवानि हासुङाव जोङो सोनानै मोजाङैनो हाजों लिरथुनानै दोनो आरो दा बे देनाय समाव जोङो। ओ गुबुन मुवा बेसाद बा ओंख्रिफोरखौ होनाय नुवा आरो दा बियो बेखौ जोङो थास' आरो ना मोननैजों लगायनानैनो बेखौ सोनानै दोनो बिनि उनाव थाम दानसोनि उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय थासारियाव मोनो आरो
औ जोबोद मोजां नोंथां नोंथांनिफ्राय नाफामनि बागै मिथिनायनि थाखाय
ओ दानिया नोंथाङा ओ सबाय आरो दाउनि सोमोन्दै
औ सबाइ आरो दाउआबो बे अनला बायदिनो जायो नोंथां जेनेबा बेयावबो संनाय समावहाय जेनेबा जों सबबायखौ गिबियावनो रुग्रोननानै लानांगोन नोंथां जेनेबा रुइहोग्रोनांगोन बेयावबो बे संनायावबो जों खारै होनाय जा जायो नोंथां आरो खारै होन होनानै जोङो दा दाउखौ एवथ्रुमनानै लाग्रोदो गिबियावनो बिनि उनावहाय सबायखौ मोजाङै रुदो रुनानै रुइहोदो बिनि उनाव खारै खारै होनानै रुइहोदो आरो जुदि गेब्लेया बायदिबा जों बेयाव सागंबो सानो हायो नों नोंथां बिनि उनाव जेब्ला गोदौगोन मोजाङैनो अब्ला दाउखौ होसनहरबानो जाबाय नोंथां जों सबायखौ साम'जोंबो जायोना नोंथां गुबैयैनो
औ आंबो गोथाव मोनो औ दा आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो नागेरदों ओ जोङो सबायाइ ओंख्रि संनाय समाव मोनसेया जाबाय खारै आरो मोनसेया आथिखालाव जों मोननो हानाय सदा बे मोननैनि गेजेराव बबे मोनसे मोनसेजों साबसिन गोथाव जायो
गुबैयै आंनि बायदिब्ला खारैयानो गोथाव जायो नोंथां मानोना जोंना खारैया बो न'निफ्रायनो बानाय नङा होनबा नों नोंथां जों खारैखौ ओ सब बाय सबायाइनि मान साबा आरो लोगोसे बेसरनि साबा जों बानायनो हायो आरो थादलि पसबा ला बेफोरजों बानायनो हायोना नोंथां आरो बियो जोंनि देहानि थाखाय जेबो खहा खालाम आरो नोंथां ना नाथाय सदाया माखासे जोंनि देहायाव गोहोम खोलैनो नागिरो नोंथां। जेरै बांद्रायफोर होयोब्ला जेने बा जोंनियाव खिनाय बेराम बेफोरबायदि जानो नागिरो आरोना नोंथां। बेखायनो खारैआनो जोंनि थाखाय साबसिन आरोना नोंथां।
औ दा खारैखौ ओरै नो मा मा बिलाइजों बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
खारैखौथ' जेनेबा आं बुंनाय बायदियैनो सबायाइनि साबा, बेसरनि साबा गुबैयै बेखौ मा थालिर फस्ला। थालिरनि बिगुर बिगुर बेजोंहाय गुबैयै बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो गोबां रोखोमनिबो बानायबावो खोमा नोंथां।
आं मैथ्रु बिफांनिफ्रायबो बानायो होननानै खोनादों आरो थाराय औ थाराय बिलाइनिफ्रायबो बानायो होननानै खोनानो मोनदों आरो जिखुनु गुबैयै माजों बानायो बेखौथ' जों मिथिखागौ। मैथ्रु बि गोथाव जायो होननानैबो खोनादों।
औ नंगौ नोंथां।
दानिया जोङो साम' आरो सबाय बिनि बागै रायलायदों नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ।
आंथ' एसेबां संनो रोङा जाहैबाय दा नोंथाङा साम' आरो सबायाइखौ बोरै सङो बेनि बागै आंनो
औ औ साम' आरो सबाय होनोबा नोंथां जेनेबा जों गिबियावनो साम'खौ जों जा लाबोयोना बे साम'खौ जों मोजाङैनो साब फायैनो जेनेबा सायबाय हो नोंथां। सायनाय उनावहाय जेनेबा बे खौहाय दानबाय दानबासो साम‌आ जोंना सोबबा गयो नङा होमबा नों थां? नङाबा जों सोबबाबो गनाय नङा। आरो बेनि उनाव बेखौ हाय मोजाङैनो साफा गोजोंङै फुनानै लायो आरोना नोंथां। जाहाथे बेयाव जेबो मैला सिथाबालासिनो बेखौ जों जागोन नालाय नोंथां बेखौ साफायै फुनानै लायो। बिनि उनाव जों सबाइ बे सबाइखौ ओ रुग्रोनानै लायो आरोना नोंथां। सबाइखौहाय खारै होनानै रु ग्रोनानै लाबाय बिनि उनावहाय जेब्ला सबाइया रो ओ साम'खौ एवो नोंथां जेनेबा जों बेखौ रुग्रोनानैबो लानो हायो नोंथां। सबायखौ बेयो आरो जुदि रुग्रोननानै लायाबा साम'खौ मोजाङैनो एवदो बे साम' एवनाय समावनो जों सबायखौबो होसननानै लानो हायो नोंथां। बे साम'खौ ओ सबायखौ होसोननानै लादो। बिनि उनावहाय बेखौ मोजाङै एवनानै दै होनानै गोदौहोनानै बेबायदिबो जायो आरोना नोंथां।
अह जागोन दे। ओ दा जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बानायनायनि माबोरै बानायो बेखौ जों सानैनि गेजेराव मिथिलायनो हा बाय दा बेफोर ओंख्रि फोरखौ आथिखालाव जोंनि बर' हारियाव बेनि जानाया दासिमबो सोलिगासिनो ना खमायनो हमदों बेखौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
बेयो ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोर जानाया दा जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो नोंथां बेयो खमायाखै नोंथां दासि मबो जायो आं बे जानायखौ नुबोगासि नो दङ जोंबो जायो। गामियावबो बयहाबो न'ख न'खर जायो नोंथां।
औ औ।
खमायनायखौ नुनो मोनाखै आरो ना। आथिखालाव।
औ दा आङो अनला ओंख्रिसिम फैफिननो नागिरदों। ओ जोंना बर'नि हाथासुनि होनोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ। जोबो ओ रंजा बाजा जायो दा बे समाव अनला ओंख्रि खौ जोङो ओ हाल्दै हाल्दै होआ लासिनो संना खौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां ओं औ।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ हालदै होनाय आरो हालदै होयि बे मोननैनि गेजेराव ओ बेयो ओ बिनि थावनाया माबायदि जायो जोङो हाबायाव जानाय समाव हालदै होआ होयिखौबो गोथाव मोनजायो। नाथाय हालदै होनायखौबो गोथाव मोनजायो आरो। नाथाय हाबानि समाव जोङो हालदैखौ हालदै हिखौ जों गोथाव मोनजासिनो आरो ना ओरैनो सङोबा हालदै होयिखौ जों गोथ थाव मोना बिनि माबाफोर जाहोन दं नामा बिदि मोनजानायनि
औ माने नोंथां जों हाबानि समाव होनब्ला जोङो बय बो रंजा खुसि जायो नङा होन बा नोंथां हाबा होनोब्ला ग्रोम ग्रोम बयबो रंजा खुसि जायो माने जों बेखौ नायानो जे बिनि माबाया माबायदि जेनेबा हालदैआथ' जोंनो ओरैनो गुबैयै माने रंनि गाबनि थाखायल'सो नङा होनबा नों थां माने जों समायना ओंख्रिखौ सं समायना साबसिनै मोजांसिनै नुहोनो थाखाय जों बे हालदैखौ होनाय जायोना नोंथां जेनेबा समाय होनो थाखाय नाथाय बे हाबानि समाव जेब्ला रंजा बाजा अब्ला जों बिनि माबाखौ नागिरा आरोना नोंथां जेनेबा जोंहा बयबो खुसि रंजा बा दा जोंनि गेजेराव मा बियो माने थावनायखौ लाबोयो आरोना नों थां जों बयजोंबो जेनेबा रं जा बाजा जायोब्ला गोसो खुसि लानानै जायोब्ला जों बयबो थावनायखौ मोनजाखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ आस्सा नोंथां बे खोनानानै गोजोननाय मोनबाय ओ दा आरो बेजों लोगोसेनो माबाफोर बर'नि गेजेराव मोननो हानाय गोथाव ओंख्रिफोर नोंथाङा बुंनो हाबावगोन नामा
बर'नि गेजेरनि गोथाव ओंख्रि औ मोनसे नोंथां एम्फौ लाथा औ औ एम्फौ लाथायाबो गुबैयै जोंनि बर'निनो ओंख्रि नङा होनबा नोंथां बेखौहाय बर' फ्रा दासिमबो लायो नङा होमबा नोंथां फिसियो जायखौ औ इन्दि बिलाइ जायो बे एम्फौ लाथ थाया। दा आरो बिनिफ्राय जोंहा मुलाम्फा दं नङा होमबा नोंथां। जेनेबा जा इन्दि खुन्दुं बे फिथोबनिफ्रायनो एमफौ लाथा फिथोबनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ ओ आथिखालावथ' बे इन्दि एम्फौनिफ्राय मोन नाय। ओ खुन्दुंनि जिआ ब' गोबां दामाव। गोलैबाय नङा होमबा दा आथिखालाव। गोबां सुबुङानो बि बिनि इन्दि बिलाइ नि एमफौनिफ्राय ओ माखासे जे फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों। आरो गोबां न खरनि हेफाजाब होनायखौबो जों नुनो मो नो आरो दाज जों बर'नि जेराव माखासे फालांगि। खालामनाय नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ जोंनि सावरायनाया बे खिनियानो नामा नोंथां।
औ औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय बर'नि औ औ दे।
आ।